औ नोंथाङा खोनादों ना?
खोनादों। नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो हागोन नामा? औ। नोंथाङा हारिमुनि बागै फंनैसो बाथ्रा बुंलांनो हागोन ना? फोरमायलांनो आंनो?
बिदिब्ला आङो ओ आंनि रावजों फंनैसोबाबो मोजां रोंगौथिजों नङाब्लाबो आङो हारिमुनि बारै एसे फोरमायलांनोसै नोंथांनो। बिदिब्ला आं फोरमायलांनोसै। जोङो हारिमु होननानै बुङोब्लाथ' जोङो माने हारिमुवा जोंनिनो सिनायथि जाहैबाय जोङो गाननाय जोमनाय बा मोसानाय मा-मानाय गासिबो गाननाय जोमनाय बेफोरजों जोङो गाव गावनि हारिमुखौ सिनायनो हायो बा मोनथिनो हायो आरोखि। जोङो गोदोनि दिनावथ' बां बांद्राय मानि हारिमुफोराव आखा फाखा गैलामोन दानि दिनावहाय माने हारिमुवा गोदानै फिन मोजाङै मोजां माने दोहौ सोमजिबोफिननायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोखि।
औ।
माने जोङो गोदो बिदिनो मोसादोंब्लाबो एसेबां मानि रोंगौथि गोनां गियानजों माने बांद्राय गैयामोन आरोखि। दायो जोङो माने नुनो मोनसिनबाय जे जोङो जोंनि हारिमुआ मा बेखौ जोङो दानि जुगावहाय मोजाङै मोजां मोनथिसिनबोनानै रोंसिनबोनानै माने जोङो मोनदांबोबाय आरोखि, जोङो बिनि बारै हारिमुखौहाय गोदानै गोरानिफ्राय गोरासिन बोखांबोनो नाजाबोगासिनोखि आरोखि। बुंनो थाङोब्ला जोङो जोङो जोबोद नै बुंनो थाङोब्ला दाख्लैबावैसो जानानै थांनाय जोबोद गिदिर माने ओरै गुहाटियाव जादोंमोन जोङो बेयावहाय माने बाहागो बर'फोरा बाहागो लाहैनो मोनदों आरोखि जिसे रोजानिबो बारा सुबुंफोरा बेयावहाय थांनानै माने ज' ज'यै खाम सिफुं लानानै गासिबो सेरजा जथानिफ्राय लानानै मोसानायफोर जमा जमानो बेसेबा बुरजा मोसानानै जोङो बुहुमनि आसामनि माने गोग्गाथाव बयनिख्रुइबो बांसिन मोसानो बागुरुम्बा दोहौखौ मोसानो हाबोदों आरोखि। जोङो बेनि बारैबो बो हारिमुवा गो-गोजौनिफ्राय गोजौसिनाव जौगाबोनायखौ नुनो मोनदों। बेनि बारै जोङो हारिमुखौहाय माने गथ' गथाय उन्दै उन्दैनिफ्राय लानानै जोङो फोरोंबोनो बा रोंखा राखाफोरा रोङैखौ फोरोंबोनो हानांगोन आरोखि। बेनि जाउनावसो जोङो इयुन जोलैफोरखौ फोरोंनानै हारिमुखौ जोङो फोथांबोनो हागोन आरोखि।
औ।
जोंनि हारिमुवानो माने जोंनि सिनायथि आरोखि। जोङो बयबो माने खौसे जानानै लैहोर लैहोर ओंखारबासो जोङो हारिमुखौबो सिनायथि होनो हागोन बा बिसोरो मा मोसादों बा मा गानदों बेफोरनि बारै जोङो सिनायथि होनो बा फोरमायना होनो सोरबा सोंबायबा गुबुन मानसिफोरा मा सोंबाय बायबा जोङो फोरमायनो हानाय जानांगोन आरोखि। अब्लासो जोङो हारिमु बा गाव गावनि सिनायथिखौ मोजाङै फोरमायलांनो हागोन आरोखि। जोङो बिब्दिनो रोङैखौ गोरोंफोरनाव सोंनानै, सोलोंबोनानै जोङो माने मा मा दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बेफोरखौहाय जोङो सोलोंनानै आखा फाखा जाबोनानै माने इयुनावहाय मोजाङै मोजां हारिमुखौ दिन्थिफुंलांबावनो थाखाय जोङो साखा बारा जानांगोन आरोखि बयबो, अब्लासो जोङो मोजां इयुनखौबो माने मोजां खालामबोनो हागोन आरोखि।
औ।
नोंथाङाबो एसे माने फंनैसो आङो माने बुंनाय बायदि फंनैसो माने नोंथांनि मोनदांथिजों हारिमुनि बारै फोरमायलांनो थाखाय आङो एसे खावलायनाय जाबाय। नोंथाङा अन्नानै एसे फोरमायलांनो हागोन नामा?
औ हागोन। आङो
बे
गासैबो
औ।
हारिमुआव जोंनि बरायनाय
मोननै दङ जेरै दुब्लिनिफ्राय माइनाव बरायनाय। खेराइ फुजानिफ्राय माइनाव बरायनाय आरो गारजा फुजानिफ्राय माइनाव बरायनाय बिदिनो मोनथाम रोखोमै जोङो माइनावखौ बरायो।
औ।
बर'फोरा माइनावखौहाय माइनाव बुरैखौ सरासनस्रायै इसिं न'आव दोनो। बा इसिं न'आव थायो। माइनाव मायनावखौ थिंख्लि सिङाव माइरं एसे अन्थाइ फिसा थरसे दोनो होननानै
औ। नोंथांनि साउन्डआ मोजाङै फैयाखै नोंथां। नोंथाङा एसे मोजां जायगायाव थानानै फोरमायलांनो हागोन नामा?
औ औ खोनाबाय ना?
औ।
मायनाव बुरैखौ जोङो इसिं न'आव दोनो। इसिं न'आव औवानि बिदि दुमनायखौ माइनाव खंख्ला आरो थिंख्लिखौ माइनाव बिन्दो होननानै बुंनाय जायो।
औ।
माइनाव बिन्दोनि सेराव सेमफ्ला मोननै थायो।
औ।
बे सेमफ्ला मोननैया जादों माइनाव बुरैनि रैखाथि होग्रा
औ।
बे माइनाव बिन्दोखौनो माइनाव बुरैनि खुलि होननानै गनायनाय जायो आरो।
औ। नोंथाङा खेराइनि बारै एसे मोनथिगौ नामा?
खेराइनि बारैथ' आङो बारा एसां मिथिजोबा नाथाय आं जेसेबां हायो एसेबां खोन्थानो नाजागोन।
औ।
खेराइयाव जेरै मेन केरेक्टारानो जाहैबाय दैयो दौदिनि। दौदिनि गैयाबाथ' खेराइ जाया नालाय
औ।
खेरायाव दौरिनिबो गाहाय दौरिनिबो गोनांथि जायो।
औ।
दौरिया ओ दौदिनिखौहाय मा होनगोन बेखौ बर'आव बावलांबाय आङो।
औ।
जेरै दौदिनिखौ सामलायो जेरै
औ
दौरियाहाय बेयावहायबो खेराइ मोस सानायाव खाम सिफुं आरो जथ थानि गोनांथि जायो।
औ
जेरै आं नुनो मोननाय बायदिबा खेराइ मोसानायावहाय दौदिनियाहाय। दाउ थै लोङो दाउ थै लोंनानै पिउस जानानै गोग्लैनानै आरो दौरियाहाय दौदिनि मोसानायनि थाखाय ओ
मामोनथाय आङो बावबाय ससेखौ
नोंथाङा हायाब्ला जेबो नंला। आङो नोंथांखौ एसे हारिमुनि बारै एसे ससेब्लाबो दसेनि समनि एसे फोरमायलांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय माने मोसानायनि बारै मानि एसे
औ मोसानायाथ' जोंना बर'फोरनि मोसानायाथ' बागुरुम्बाखौनो मिन्थिखायो। आरो बैसागु मोसानाय दं जोंना बर'फोरा बैसागुआ जोंनि बर'फोरनि देरसिन फोरबो होनना बुंजायो। बैसागुखौनो जों देरसिन होन मानियो। बैसागु मोसानायाव मानसिफोरा गोबां रं बिरंनि गोमो दखना गाननानै गोथां गामसा गाननानै सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैबो गाजा गोमज जायै मोसायो मोसानाय नुनो मोनो न'खर न'खर मागिनायखौ नुनो मोनो।
बेफोरनि बारैनो जोंनि हारिमुआ माने जौगाखांनाय बा जाखांनायखौ नुनो मोनो आरखि ना।
औ।
बिदिब्ला नोंथां दसे सम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बिदिब्ला जोङो दसेनि थाखाय दोनथ'नोसै नामा।
औ दे बिदिबा।
औ